हेल'
हेल'
अ हेल' नोंथां खोनादों ना।
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दायो मा खालामदों।
आङो दा ओरैनो दंथ'यो नै।
बिदिब्ला नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय जेनेबा जों मोनसे टपिकनि सायाव। सावरायनो थाखाय नोंथांनो कल खालायनाय जादोंमोन आरो आङो।
ओं।
सावरायनो हागोन ना नोंथां।
औ औ सावरायनो हागोन।
ओ बिदिब्ला टपिकआनो जाहैबाय जोंना ओ गोदोहाय बर'फ्रा माबोरैहाय रायजो जाबोदोंमोन। आरो लोगोसे आथिखालाव माबोरैहाय सोलायनानै माबोरै रायजो जाबोगासिनो बेफोरनि बागै ओरैनो सुंद'। सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां।
औ औ नोंथां सावरायजागोन।
बिदिब्ला आं जागायनोसै नामा नोंथांनो। ओ
औ दे जागाय दो।
बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा मोनसे हारि हिसाबै सिनायजाबोनाय मोनसे हारि नङा होमबा नोंथां। गोदो गोदाय बर'फ्रा। गावसोरनो गाव ओ माखासे गावजों गाव। गोदोसोनानै थानाय मोनसे हारि हिसाबै सिनायथि होबो होबोदोंमोन जेनेबा ओ जेबो सोलोंथाइनि बिथिङावनो होन बा बेफार फालांगि बेफोरनि बिथिङाव होन
औ।
ओ गोबां बायदिसिना बिथिंफोरावनो गोल्लैसोनानै दंमोन आरो गोदो गोदाय।
औ।
गाव जौ जौवाजोंनो गफबनानै थानाय। बेफोरबायदि आरो लोगोसे आ गुबुननि दखान बा गुबुन हारिनि गलाफ्रावहाय जेब्ला बर'फ्रा हाबो अब्ला बेवहाय ओ गुबुन हारिनि मानसिफ्रा बुङोमोननो बर'फोरखौ जे नोंसोरो बेवहाय हाब बा सुवा जायो बिदि होननानै जानाय थोरसिखौहाय जेनेबा जाय बर' सुबुङा जाय दखानाव थांनानै जाहैयो बै दखानावहाय बे गावजानाय थोरसिखौहाय बा जाय जिरादाव जादों बे जिरादखौ सुनानै गारबोफिननांगौमोन जाहैदों आरो।
औ।
आ बेबादिनो बरफ्रा गोबां बे बायदिनो जौ जुवाजों गोदोफबनानै थायोमोन आरो लोगोसे गावजोंनो गाव नांज्लाय खमज्लाय।
औ।
थायोमोन बिदा फंबायाइनि गेजेरावनो खौसे गैलायामोन। बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनबोदों आरो आरो माखासे जोंना लिरनानै गालांनाय थुनलाइफोराव मोननो हायो आरो माखासे खन्थाइफ्राव।
औ।
बेबायदिनो होननानै आरो बेबायदिनो माबा मोन से आसार खान्थिफोर खुङोबाथाय बेसेबांबा गोबाव गोबावहालागै खुङोमोन जाहैदों जेनेबा बावनो जौनि जौ नानि ना बेदरनि बेदर जाब्लाबो जाख' हाया लोंब्लाबो लोंख' हाया। बिब्दिनो माने बिसोरो जौ जौफा जानाय लोंनायजोंल' गोफब माने गोदोफबनानै थायोमोन जाहैदों आरो गोदो गोदाय। सुबुंफोरा बर' सुबुंफोरा ओंखारां ओ दाबो गोदो गोदायनिजोंथ' आथिखालनि बर' सुबुंफोरनि रायजो जानाया बिराद सोलायनाय फैबाय माने गोरोब
औ औ।
दाथ' जोंहाबो बर'फ्राबो गुबुन हारिफोरबायदिनो मान सनमानखौ मोननो हाबाय। नङा होमबा नोंथां? आ आथिखालाव गोबां बेफार फालांगियानो होन सोलोंथाइनि बिथिङावनो होन गेलेनाय बादायलाय नाय मोसानाय मुसुरनाय बायदिसिना बिथिङावनो जोंहा जौगासारनायखौ नुनो मोनबोदों आरो आथि खालाव मानो होनना बुङोब्ला बर'फोराथ' मोनसे थागिबि हारि जाहैबाय नालाय जोंहा।
औ।
जोंहा भारतबर्षनि सिङाव थानाय आसामावहाय जोंहा बर'फोरा मैखोमै जायगा लाफैनानै थाबाय।
औ।
नङा होमबा नोंथां?
औ।
बेयावनो दा थागिबि हिसाब थागिबि हारि हिसाबै जोङो बर'फोरखौ मोननो हायो। बा जोंखौ मोननो हायो जों बर' हारिखौ।
औ।
आ बेबायदिनो गोबां सोलायनाय फैबाय आरो। दा जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो माखासे नेमखान्थि आसार खान्थि हारिमुवानो होन, धोरोमानो होन बेफोरनि जोंहा आलादा माखासे नेमखान्थिफोर दंखायो। बेफोरबो आथिखालाव गोबां गुबुनफोरजों सिनाय जाबाय गोदोथ' सिनाय जायाखैमोन दा आथिखालाव सिनाय जानायखौ जोङो नुनो मोनबाय।
औ।
ओ बिब्दिनो आरो दङ जोंहा माखासे बर'फ्रा गिदिर गिदिर बेबायदिनो अफिसार जालांबाय। आरो लोगोसे सोरबा फालांगिगिरि आरो लोगोसे सोरबा बेबायदिनो प्रफेसनेल गेलेगिरिफोरबो मोननो हाबाय जोंनि बर'फोरनि गेजेरावनो। आरो लोगोसे गिदिर गिदिर ओ भारत सरकारा होनाय माखासे बान्थाफोरखौबो मोननो हानाय जाबाय दा बर' हारिनिया। बेफोर माने आथिखालाव जोबोद थाखाय गोदोनिखौ नायहरोब्ला आरो दा जोंनि बर' हारिखौ नायोब्ला गोबां माने सोलायनायखौ नुनो मोनबोदों आरो। जेनेबा सिगां हाय बहुत गोग्लैसोनानै दंमोन नालाय जोंनि बर' हारिया दा माने एसे एस से जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो।
औ।
ओ नोंथाङाबो एसे बेफोरनि बागै सुंद'यै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ औ नोंथां हागोन। माने औ। दाथ' जोंना बर'फोरा गोबां माने आवगायबायानो होनजायो। गोदोनि आरो दानि बर'नि रायजो जानाया
औ नोंथां औ।
ओ गोदोथ' बर'फोरा माने बिदिनो गामि गफा बा हाजो हाला दैमा दैसा खाथिफोराव हाग्रा बंग्रा खाथिफोराव थानानै रायजो जाबोदोंमोन। ओ बेनिफ्राय बिसोरो मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओ मुवा बेसाद बा मैगं थाइगं ओ जिब जुनारफोरखौ ओ मैहुर खालामनानै जाबोदोंमोन। ओ बेबायदिनो ओ आबाद मावनायनि अनगायैबो बर'फोरा आ हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोननाय बायदि मैया मैगंफोरखौ ओ खनसायनानै जाबोदों बेखौ जों मिथिनो मोनबोदों। ओम बेनिफ्राय आथिखालावथ' बर'फोरा माने बेफोरबादि एसेबां गैलानोना दानि जुगाव ओ बेफोरबायदि मैहुर खालामनानै जानाय बा हाग्रा बंग्रा। जोबलांनायनि थाखायबो बेफोरो माने ओ हाग्रानि मैगंफोर बा जिब जुनारफोरखौबो मोनि जालांबाय
औ नोंथां औ।
बेनिफ्राय आरो बर'नाव बेफोर दोरोङारि गियानफोरा माने गोमाबोबाय आरो बे गाव जे ओ मिथिंगानिफ्राय मोन्नाय मुवा बेसादफोरनिफ्राय बानायनानै लानाय गावनो नो गोनां जानायखौ बानायनानै लानाय मुवा बेसादफोरबो माने ओ बानायनो रोङि जाबोबाय आथिखालाव बारा बाहायनाय नुनो मोनलिया बेबायदिनो बर'‌ फोरनि संसार जानायाव ओ सोलायबोनायखौ नुनो मोनबाय आरो जोङो आथिखालावथ' बिगियाननि जुग जाबाय ओ बिरोंदामिना दिहुननाय बायदि मैया मुवा बेसादफोरखौनो आथिखालाव बर'फोराबो बाहायनो हमबाय बेबायदिनो ओ मैहुर बायदिसिना बानायनो ओ खालामनानै जानाय ओ फोराबो बर' हारिनियाव जोबबोबाय। ओम बेबायदिनो बर'फोराबो आथिखालाव गोबां सोलोंथाइ मोननानै गामि गफानिफोराबो आथिखालाव सोलोंथाइनि गि गेजेरजों सोलोंथाइ लानानैनो एसे एनै सानखांनो हानाय बेफार फालांगि साख्रि बाख्रि मावनानै बेफोरबायदि ओ खालामनानै गावनि जिउखौ माने ओ न'खरखौ सुंथाबोबाय बेखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
बेनिफ्राय आरो जों नुनो मोनबावो जे बर'फोरा गोबां आथिखालाव माने बिजनेस बेफोरखौबो मावनो लाबाय ओ गोदान मुगानि आबाद बेफोर आबाद माने गोदो आदबजों आबाद मावनाय बेफोर बेखौबो नुनो मोनबाय आरो ओ आथिखालाव माने सोलों औ।
माने गोदोहाय जेनेबा जोङो बांसिन माने हालौवनो थाखाय जोङो मोसौखौ बाहायोमोन नालाय आथिखालावथ' ट्रेक्टरखौसो बाहायनायखौ नुनो मोनसै। ओ गंफ्रोमनिबो न'खराव आथिखालाव टेक्ट खौ नुनो मोननाय जासै आरो मानो होनोबा अब्ला गोदो जेरैहाय जों गंफ्रोमनिबो न'खराव मोसौ फोर मोसौ हालुवा मोसौ गायफोरखौ मोननो थाङोमोन नालाय। आथिखालाव बेफोर खौ नुनो मोनला आरो सोरबा खायसे खायसे न'खरफ्राव गाइखेरनि थाखाय मोसौखौ एसे मासे मानै मोसौ गायखौ फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
औ
दाथ' गोबां सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो मानो होनना बुङोब्ला दाथ' बिगियाननि जुग जाहैबाय नालाय ओ सोलोंथाइनिबो जुग बेनिखायनो माने ओ साहस माने ओरैनो इजि जानायखौ गासैबो लुबैसै आरो नोंथां।
औ औ नंगौ। बेबायदिनो आथिखालावबो माने बर'फ्रा गोबां जौगाबाय आरोना
औ नोंथां।
माने एसेबां जौ जुवा बेफोरजों गफबना थानाय बेफोरखौ नुनो मोनलिया आरो आथिखालाव। बाराद्राय माने गोदोनि बायदि इसेबां गैलिया बुंजासै आरो।
आरो आथिखालाव बर' बर'फ्रा माने टाउन सहरावबो थानो लानायखौ जोङो गोबां नुनो मोनसै आरोना, नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
ओ गोदोहायथ' जेनेबा गामि गफा हाजो एरियाफोरावनो बांसिन बर'फ्रा थायोमोन नालाय आरो बर'फोरा मोन से मिथिंगाखौ मोजां मोनोखाय माने मिथिंगानि बिखायाव रायजो जाबोग्रा मोनसे हारि, दा बेनो बर'फोरखौ मिथिखायो।
औ।
अब्लाबो माने आथिखालाव माने गोबां सोलायनाय फैबाय आरोना जेनेबा गामिनिफ्रायनो सोरबा सोरबा साख्रि गोनांफोरा टाउन सहरावहाय हाफोर बायनानैहाय थाहैनाय बे फोरो एसेनिफ्राय एसे बांबोगासिनो।
औ।
आथिखालाव बेफोरबायदिनो गोबां सोलायनायफ्रा फैगासिनो आरोना बर'फोरनि गेजेराव।
औ।
आरो नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो सानो नामा बेनि बागै?
औ नोंथां ओ माने दाथ' जोङो उम
हेलौ?
औ औ औ खोनादों। दा माने बर'फोरनि बे रायजो जानायखौ नायोब्ला माने गोबां आथिखालाव बिदि आबाद आबाद मावनानै बा फिथाइ सामथाइ बा मैगं थाइगं गायनानै बा बेबायदिनो ओ साख्रि बाख्रि बेफोरबायदि मावनानै नो ओ जानायखौ नुनो मोनो।
औ नोंथां औ माने गोदोहायथ' इसेबां बेबायदि बर'फोरा माने मैगं थाइला मैगं मैलाफोरखौहाय गाव गाव न'आवल'सो जानो थाखाय गायोमोन नङा होमबा नोंथां? दाथ' दाथ' माने बेफार फालांगि खालामनो थाखायबो गायनाय जायो बर'फ्रा गोबां बेफोरबायदिनो गोबां सोलायबो नायखौ जों नुनो मोनदों आरोना नङा होमबा नोंथां?
औ।
ओ समाबोथ' जाबाय नोंथां दायो जोंना। ओ सम सम थाब्ला रायज्लायजाबावगौमोन नोंथां, दा नोंथांजों रायलायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां नोंनिफ्रायबो ओ गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय।
दे बिदिब्लााना नोंथां।
हेल'।